औ।
हा
दायो मा खालामदों ओरैनो?
दसे जिरायनानै दङ।
जों बिदिब्ला मेन टपिकआव फैनोसै ना।
औ दे
जों दिनै माने मिथि खालामा सुबुं माहारिफ्रा माबोरै मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो माबायदि मिथिंगाजों सोमोन्दो दं बेफोरनि सायाव सावरायगोन। आ। दा। जों सुबुं माहारिया मिथिंगानिफ्राय गोबां मुवा बेसादफोर बाहायो जेरै मिथिंगानिफ्राय मोननाय आइजें आयलाफोर सान्द्रि संग्राय बेफोरो जाबाय मिथिंगानिफ्राय मोननाय। मुवाफोर दा बेफोर। खौ माने गोदोनिस समाव ओ बेफोर माने एसे बेलेग रोखोमनिमोन आरो गोदोनि मानसिफोरा माने मिथिंगानि फुरा मिथिंगानि सायावनो सोनारनानै गावनि जिउखौ खुङोमोन। मिथिंगानिफ्रायनो गोबां ओ फिथाइ सामथाइफोर मोनोमोन मिथिंगानिफ्रायनो। नांगौ जानाय आइजें आइलाफोरखौ बुथुमनानै ओ लायोमोन आरो आ मिथिंगानि बिखा बेयावनो थानानै बिसोर मिथिंगाजों गोथौ सोमोन्दो लाखियोमोन। नाथाय आथिखालाव बेफोर माने गोबां सोलायफैबाय। आथिखाल ओ आथिखालाव ओ ओ- किसुमान मानसिफ्रा मिथिंगाजों एसेबां सोमोन्दोबो गैयि जालांबाय थेवब्लाबो जों ओ- आ स्पेसियेलि जोंनि मा जोंनि हारिया माने मिथिंगानि सायाव सोनारनानै दासिमबो जिउ खुङो आरो दा आ- आं नोंथांनि नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैगोन माने गोदो सुबुं माहारिफ्रा आ- माबोरै मिथिंगाजों सोमो, मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जिउ खुङो, खुङोमोन आरो दासिम हालागै माबादि सोमोन्दो दं बे फोरनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन नोंथां। आं बुंनो सानो, बुंसै होमब्ला! माने जोंनिया मिथिंगानिफ्राय, फ्राय मा होनो जेनेबा मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां होनोबा जों गिबियावनो न' लुनायनि, ओमफ्राय, थानो थाखाय न' लुनायनिफ्राय, जोङो न' थानो थाखायथ' न' नांखागोन नङा होमबा, जेनेबा जों न'आवहाय जोङो सिगाङा मा होनो आगोलनि समावहाय माने बे जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननायजोंनो न'फोरखौ लुनाय जायोमोन आरो जेरैहाय खुन्थानि थाखाय मा मा होनो दंफांफोर दंफांनि खुन् खुन्था बाहायोमोन आरो मा होनो उखुमनि थाखाय जोङो जिगाब मा होनो नारा, नारा बा थुरि बेफोरखौ बाहाय नुनो मोनोमोन आरो बेयावहाय जोङो बे उखुमखौ खानो थाखाय जों औवा, औवा बाहाय थायोमोन आरो मा होनो दिरुंनि जायगायाव माने दाथ' गोदान दिरुं प्लास्टिकनि दिरुं बेफोरबायदि फाथोनि दिरुं ओंखारबाय नङा होमबा? ओमफ्राय सिगां माने मा होनो खिफि बेन्दों बा बेनदोंबायफोरखौ औवानि थेवल बेफोरखौ बाहाय थायोमोन आरो जोङो। गोदोनि समावहाय आरो नै जों आबाद मावनायनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जोङो नांगोल जंगाल मै बेफोरखौहाय जोङो मा होनो औवाफोर औवा आरो मिथिंगानि मोननाय बेजोंनो बानायनाय जायोमोन आरो आरो जों जेनेबा संनाय खावनाय बा संनाय खावनायाव बाहायनाय मुवा बेसाद जेरैहाय जों मा होनो संग्राय सान्द्रि खादा एफोरबोथ' जों एफोरखौनो मिथिंगानिफ्राय मोननायनिफ्रायनो बानायनाय जायोमोन नङा होमबा?
ओम ओम।
मा होनो जेनेबा ना गुरनायफ्रावबो जोङो बाहायनो थाखाय जेनेबा जेखायफोर जेखाइ खबाइ बेफोरखौ बानायनो थाखाय जों औवानिफ्राय बानायनाय जायोमोन आरो ओहो आरो ओजोंहाय मा होनगोन? खोन्था होनो दामनाय देनायनि बेलायावबो जों सिफुंखौ मा होनो फुंखौ औवानिजो औवाजों बानायनाय जायोमोन आरो खाम- खामफोरा बेफोरजों बानायनाय जायोमोन आरो मा होनो दंफांजों बानायनाय जायोमोन बेफोरबायदि गोबां मा होनो मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां एबा मिथिंगानिफ्राय मोननायफोरबो मुवा बेसादिफोर खौ बाहायनायफोरखौ जों नुबोनो मोन्दों आरो नङा होमबा नोंथां? औ
सुबुं माहारिया माने गोदोनिफ्रायनो मिथिंगानि सायाव सोनारनानै जिउ खुंबोदों बुंजायो। ओ मिथिंगोन गोदोनि समाव जोंनि ओ बांसिन गोदोनि समाव बांसिन जों मिथिंगाजों बांसिन सोमोन्दो लाखियोमोन। होनजायो आरो। मानोना गोदोनि मानसिफोरा माने फोरा मिथिंगायाव मोननाय माखासे मुवा बेसादफोर जेरै नों बुंनाय बाददिनो न' लुनायफोराव बाहायनाय दंफां औवा टेवल रायदों बेफोर गासिबो मिथिंगायानिनो मोन मोनसे मोनसे मुवा आरो नखराव नांगौ जानाय सान्द्रि संग्राय टेबोल सियार बेफोर गासैखौबो दा दंफां बा ओ माखासे रायदोंफोरजोंनो बानायनानै मिथिं बानायनानै लायोमोन आरो। बेफोर माने मिथिंगानिनो ओ मोनसे मोनसे मुवा आरो दा बेबायदि जोंनि गोदोनि मानसिफ्रा गाव गावनि जिउखौ ओ गाव गावनि नखरफोरखौ दाबोदों। बेनि अनगायैबो आरोबाव गोदोसिनाव बांसिन गोथौआव गो-गोदो थांसिनोमोनब्ला माने ओ सुबुं माहारिफ्रा मिथिंगानि बिखायावनो थानानै मिथिंगानि ओ आ मिथिंगायाव थानाय जिब जुनारफोरखौनो मैहुर खालामनानै जानाय माबेबा दंफांनि रोदा जानाय दंफांनि फिथाइ जानाय बेफोरबायदिमोन आरो गोदो माने बांसिन मिथिंगाजों सोनारनानै थायोमोन दा फैयै फैयै बेफोर आथिखालाव माने एसे गुबुन रोखोमनि जाफैबाय। आ आथिखालाव दाबो दङ जास स्‍पेशलि जोंनि बर' मानसिफ्राथ' मिथिंगानि गामि एरियायाव थानाय माखासे मानसिफ्रा मिथिंगानिफ्रायनो गोबां मुवा बेसादफोर बाहायगोन उम। गाब' ह औ। टेबोल चयारफोरखौ दाबोनो आ दंफांजोंनो बानायनाय जों दङ जोंनि गामि एरिया फ्रम सान्द्रि संग्राय बेफोरबायदि दारहा बेफोर माने मिथिंगानिनो मोनसे मोनसे मुवा बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ दासिमबो बाहायो आरो आरो जों आ मिथिंगानि बिखायावनो थानानै आ जों गाव गावनि जिउखौ दैदेनबोगासिनो दं आरो दा आ फारसेथिं जों नायोब्ला नुयो माने आथिखालाव सुबुं माहारि बांनायजों लोगोसे गोबां आ मा होनो गोबां खारखाना खुलिनाय मा गारि मथर बांनाय आ बेफोराव माने मिथिंगाया खहा जालांनो हमदों।
ओं ओं बुहुद खहा जालांनो हमदों आरो माने जायनि जाहोनाव माने बे मिथिंगाया मा होनो खमायलांनायनि हम हमनायनि जाहोनावनो आरो जा अखा हानायनि मानो बोथोरफ्राबो गाजि जानो हमबाय।
औ औ दा बेफोर माने आ मिथिंगाया गाज्रि जालांनायजों लोगोसे बारहावाफोर गाज्रि जालांबाय बोथोरफोरा नांगौ बायदि गोदोनि बायदि नांगौ बायदि जाला। नांगौ समाव अखा हायो। सान्दुं दुंनाय मानाय बेफोरबायदि जाबाय दा आ बैफोरबायदि आ मिथिंगानि खहा जानायफोरबो जोङो आथिखालनि समाव माबोरै माबाफोर बेफोरखौ होबथानो थाखाय माबाफोर राहा लाजागोन नामा नोंथाङा बेनि सायाव एसे बुंना हागोन नामा?
ओ हागोन बे मा होनो जों बे बादि मा होनो आबहावा गाज्रि जानाय बा बारहावा गाज्रि जानायखौ होबथानो थाखाय जों माने गिबियावनो जों बे बे कारखाना गिदिर गिदिर खुलिनाय बेफोर खुलिदों जिहेथु जों माने बिजि खारखाना खुलदो जे थुजों माने बिफां लाइफांफोर गायनायफोरखौ जों खम खालामनो नां आरो जिहेतु जों माने खायसे समाज गोदानियाथ' मा होनो बे मा होनो आबहावा सानखौल' नेनानै थायो नङा होमबा। जों बै आबहावा सानखौ नेयालासिनो माने जों माने सानसेयाव सानसेयाव गायाबाबो जों माने मा होनो मास मोनसेयावबा बेफोरदि जों सानफ्रोमबो थ' गायनो हाखाया नङा होमबा जाय जे जों मास मोनसेयावनो स सम मोनबानो माने जों फांसे फांसे फांनै दंफां बेफोरबायदि गायलांनो हम गायलांनांगौ आरो जों दानि दिनाव। आरो बांसिन मा होनो गायनायखौ खम नुसै दानियाथ' बांसिन खहा खालामनाय सो नुसै बेनि थाखाय जोङो माने सानफ्रामबो हायोबाथ' जों सानफ्रामबो गायनांगौआनो होनना बुंनो हायो माने जों गायनायनिख्रुइ बांसिनसो मा होनो माने। दानफायनानैहाय। बिदिनो गुबुन रायजोआव बिजनेस खालामनाय। जेनेबा टेबोल चयार बानायनाय बेफोरबायदि। बांसिन बिफोरबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव साफ सोलाय हरनाय बेफोरखौ बांसिन नुनो मोनो। जाहाथे बेफोरखौ खौ होबथानो हायो होबथायो आरो जुदि जों दानफैथारोब्लाबो माने। फांसे दामफायनायनि बदलाव जों फांनै गायनो हानाय बेफोरबायदि। सुबिदा खालामनो होयोबा एसे। बार आबहावा गाज्रि जानायखौ जों होबथानो हागोन आरो। नङा होमबा?
औ औ नोंथांनि बुंनाया थिगानो ओ आथिखालाव मिथिंगानि गुबुंले जानाय मिथिंगानि बारहावाफ्रा गाज्रि जानायफोरखौ होबथानायनि थाखाय बेफोरबायदि नोंथां बुंनाय बायदि राहा लाजायो। मेनलि जोंहा ओ मिथिंगा गाज्रि जानायनि जाहोनानो जाबाय सुबुं माहारिनि पलिउसन बांनायनि थाखाय। आरो सुबुं माहारिनि मा होनो संखियाफोरा बांनायनि थाखाय। दा ओ। सुबुं माहारिया बांबाय नालाय गाव गावनि थाग्रा जायगा बानायनो थाखाय मिथिंगाखौ सिलिंखार खालामनानै हाग्रा। बंग्रा दानफ्लायनानै गाव गावनि न' लुनाय। ओ लामा सामा बानायनानै लानाय बिदिनो गावनि जिउआव नांगौ जानाय माखासे आधुनिक टेकनिकफोरजों माने। ओ मिथिंगाखौ सिलिंखार खालामनानै गावसोरनि नांगौ जानाय आंखालखौ सुफुंनो थाखाय गिदिर गिदिर खारखाना बानायनाय मानाय। बेफोरनि जाहोनाव माने मिथिंगाया आथिखालाव सोलायलांबाय आरो खायसे
औ
बेफोरखौ माने होबथानायनि राहाफोरबो जों लाजायो आथिखालनि आथिखालाव जों सरखारखौबो एफाएनै राहा लानाय नुदों नाथाय नांगौ बादि राहा लानाय जायाखै। मिथिंगानि सायाव ओ बेफोरखौ बेनो माने दंफां-लाइफांफोर दानफायनो बखौ जोङो खम खालामनांगोन जेसेबां हायो एसेबां ओह दंफां लाइफांफोरखौ बासायनो नाजानांगोन आरो आ दंफां लाय बिफां गायनायफोरखौ जोङो खालामनांगोन आरो अब्लानो जोंनि मिथिंगाया मोजाङैनो थागोन। बेनिफ्राय हाग्रा बंग्रा दानफायनायफोरखौ जों खमायनानै माखासे ओ मिथिंगानि खहा खालामनाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायनो माने मुवा बेसादफोरखौ बाहायिया मोजां आरो बेफोरखौ खम खालामोब्ला जोंनि मिथिंगाया माने मोजाङै हागोन आरो।
औ
दायोथ ओ समाबो जाबाय नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय दसे समनि गेजेरावब्लाबो जों मिथिंगानि सायाव फंनैसो सावरायनाय जाबाय। जोबोद मोजां जादों टपिकआ आहह दा नोंथाङाथ' जे
सिम दसे सम होनानै रायलायनायनि थाखाय
औ बेखिनियावनो दोनथलायनोसै होमबाना औ